हेलौ
नोंथां
अ खुलुमबाय खुलुमबाय ओ मोनाबिलि समनि गोजोन हामलायनायाव बाहरबाय नोंथांनिसिम।
औ साबायखर नोंथां नोंथांनिसिमबो मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय।
अ साबायखर साबायखर लोगोसे नोंथाङाथ' हरनि खाजाखौ जायाखै नङा होमबा?
औ जाथ'वाखैनो
अ अ अ नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो?
दासान्दै आं ओरैनो जावगासिनो दं एसे ओंखाम जाथ'वाखै जिहेथु ओरैनो जिरायगासिनो दं।
अ अ अ अ नोंथांखौ फन हरनाय जाहोनानो जाहैबाय अ आं माने टपिका जाहैबाय माने गामियारि फोरनि बागै माने जिउ खुंनायनि बागै नोंथाङा एसे बुंफोरना होनो हागोन नामा?
औ आं जिखिनिखौ मिथिगौ बेखिनिखौ बुंनो नाजागोन। बिदिबा जागा जागायजेननोसै
अ दे नोंथां दे
औ औ गिबियावनो जों गामियारि होनब्ला जाय सुबुंफ्रा गामियाव संसार जानानै बा गामि होननानै थायो बिथांमोनखौनो जों गामियारि होनो बा गामियारि आसार सान्थि होनो उम गिबि यावनो जों गामियारि होनब्ला जायफोर सुबुङा एसे जाम्बा जाम्बि बा जायफ्रा एसे लेखा रोङै बा बिदि सानो आरो नाथाय बियो बेसेबां बेसेबां गोजान नंगौ बेखौ बुंनो हाया। नाथाय दानि जुगाव थ' बिदि नङा दानि जुगावथ' गामिनि मानसिफ्राबो गोबां लेखा फरा गोरों थेवब्लाबो अ गामि गामि ओनसोलफोरा हमना ला एसे रिमट एरिया आरो माने बांद्राय जौगायाहाय आरो गामि गामियारि सुबुंफोरा हमना ला आबादारि बा आबाद मावनानै लोगोसे जिब जुनार फालिना बा गोबां रोखोमनि खामानि मावनानै संसार होनानै थायो। आरो आं सानो। जों जोंनि समाजारि जायफोर राव जोंनि हमना ला आसार खान्थि बेफोरखौ जोंनि गामियारि सुबुंफोरानो हमथाना लाखैदों नङा होमब्ला?
उम
औ जोंनि गामियारि मोनसे सुबुंफोरानो जोंनि आसारखान्थि राव नेम बेफोरखौ माने खुंनानै लाखिदों गोदो गोदोनिफ्रायनो जों बिखौ नुबो नुबोदों। आरो बेखिनियानोसै आरो नोंथाङा माखौबाफोर मिथिबा नोंथाङा बुंनो हागौ।
अ गामि होननाय लोगो लोगो आं ओ बेखौनो सानो जे दंफां-लाइफां मानेफाय आबाद फोथार बेफोरखौ नुनानै आं जोबोर गोजोननाय मोनो माने उन्दैनिफ्राय आं। गामियावनो देरनाय आरो गिबियावनो आं गामि होननाय लोगो ओरैबायदि मोजां मोनो थारमाने आं साननो नाया मानोना लामा खि थांबाबो हमना ला दुब्लिनि मोनसे मोदोमनाय।
औ
आरो लोगोसे दंफां लाइफां नोङो हमना ला मैगं थाइगंनिबो आंखाल गैया
औ।
हमना ला दिननि जेबो गैया न'आव थाबनो थांनानै। दिंखिया खाना लायनि एबा थास' दाथ' थास' बिबार ओंखारदों बेफोरखौ हमना ला थास' बिबार थास' लाइनि जेबो गैया जानो बिदि होननानै। आ माने बिदि होननानै जों थाबनो माने अखसमन लाबोननो हायो आरो। लोगोसे जोङो हमना ला मैगं थाइगंनिथ' जेबो आंखाल गैखाया माने। जों गामि होननाय लोगो लोगो आरो दानियाथ' नोंथाङा मोनसे मोजां। मोजां बाथ्रा होनदों हमना ला लेखा रोङि बेफोरखौ सानना लायो आरो मानसिफोरा।
औ।
जाम्बा जाम्बि बिदि बियो खिन्थु नंखाय मानोना दानिया गोबां नुनो मोनदों लेखा गोरों गोरों मानसिफोरा गामियावनो थानो हमबाय।
औ।
मानोना जोंनि गामिया गामियारि ओनसोलाव बारहावानि बारहावाया ओरैबायदि मोजां स्रां स्रां। दा हमना ला हरनि एबा फुं समनि बारा बयनिख्रुइ साबसिन मानोना गारि मथर जोंनिख बारा खारा मेन गुबुंलेया जाहैबाय। जोंनिया मेन गारि मथरफोरनि थाखायसो गुबुंलेया जायो बारफोरा।
औ औ
गारि मटर दा खारा खिथु दा माने फ्रेस पियर मा बुङो बेखौ गोथार। गोथारखोनो होनजायो साफा आरो दानि बारा माने हर गेजेरफोरनि गामियारि ओनसोलनि बाथ्राखौ बुंद नै नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
अ बिदिनो जोङो माने। बिदिनो आरो गोसो बायदियै जोङो बे बेनि उन' बिनि उन'ाव जोङो खायसे मुवा बेसाद गैयाबाबो लाबथ'नो हायो हमना ला जोंहा दिनै संख्रि गैया। अमला इसे ह थ' न नोंसा एसे हरथ' गाबोनबा सबनिया हाथायाव अ बाजाराव थाङोबा लाबोना हो फैगोन आं बिदिबो लाबोन होयो जों
औ।
नङा मानो थाव संख्रि गासै बेसादखौनो आरो नङा होमबानो दा
औ औ।
आरो लोगोसे लाव खुमब्रा बायदि बायदि बेफोरनोथ' आं खालामनो गैया। एबा हमना ला मेसें बोथोरनि आबादफोराव हमना ला ओ लेस्रा बिन दानियाथ' मेसें दैज्लां जेबो फाराग गैया मानोना मैगं थाइगंफोरा माने जिनै माहायानो माने सब मैगंखौनो मोनगोना होनबाबो मानो फुल गैया नङा होमबा नोंथां
औ औ औ
बिदिनो हमना ला जोङो नांगौ समाव हमना ला मैगं थाइगं बिसानि न'आव लाव खुमब्रा नुदोंबाबो हमना ला जोंहानो थाइसे हर थ' जोंहानिया देरोबा एबा मोनोबा लांनो हागोन जोंहानिखौ बिदि होननानैबो लांनो हायो
औ
आरो फिथाइ सामथाइनि गेजेरावथ' बुंनोनो मोना मानोना थाइजौ खान्थालफोराथ' सेवनानैनो गोलैलांजोबो माने सिरिलांजोबो थेवबो माने मानसिफोरा जायै जायै अहाया नङा होमबा नों
औ औ औ
आरो हमना ला जोंनि गामियारि ओनसोल जमा जमा हमना ला माइ गायनायबाबो जोंनिया जमा जमा थांथिङो हाल जांख्रा होननाय मोनसे दोङो जोंनि राव जेनेबा जोङो माइ गाखांनानै ला लास् खालि जोब जोबथिखालि जोङो हाल जांख्रा मोनसे रंजा गोजोनै जोङो गायखांनायखौ फोजोबनाय लोगो लोगो रंजा बाजायै मोनसे जोङो जा जामुं जायो जयै नखरनि बाय बाहागि लोगो हमलायनानै बेफोर मोनसे जोंनि गामियारि मानसिफोरा गुबुना जाम्बा जाम्बि होनबाबो खिन्थु अनलायनाया गोबां दं जोंनि गामियारि मानसि मिनथिया नङा होमबा नोंथां आरो लोगोसे जोङो सोरजोंबा नांलायदोंबाबो बिनि उनखालिनो जों मोजां जालायो
औ
आरो दानिया गामियारियावबो गोबां रोखोमैनो फरायसालिफोराबो जौगाबाय नङा होमबा नोंथां
औ औ
लासै लासै गामियारि ओनसोल सरकारि स्कुलबाबो गामियारि ओनसोलाव सरकारि स्कुलबाबो कम्पिउटार लेपटप दिजिटेल मुगानि आयदाजों सिखायनाय बेफोर आदब खायदाया फैजोबबाय नङा होमबा नों
औ औ
आरो हमना ला जोंनिया लासै लासै स्कुल फरायसालिफोरा सरकारिबाबो रां रुफा होनो हायो मोजां मोजां नङा होननानै गिदिर गिदिर मानसिफोरा सानो खिन्थु बिदि नङा मानोना जोंनिया दानिया बिल्डिं प्राइभेट स्कुल बायदिनो नुनो हमबाय सरकारि स्कुलफोरखौबो आरो ओरैबायदि गामियारि ओनसोलनिफ्रायबो गोदोर गोदोर मानसि ओंखारनाय नुदों आं फरायनानै एबा लेखा फरायना मानोना सोरबा इन्जिनियारिं नुदों आ गिदिर गिदिर साइन्टिस्फोर नुनो हमदों ए पि एस सि इउ पि एस सि बायदि बायदि आनजाद गिदिर गिदिर आनजादफोराव उथ्रिनायखौबो नुनो मोनो गामियारि ओनसोलनि मानसिफोरखौ नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
अ बिदिनो माने बुंबाबो बुंबोनो हाया जेरैहाय जों आगोल बुङोमोन ओंखामनि आलि बेदरनि आखाइ बिदि होननाय मोनसे राव दङमोन बे रावा खिन्थु गामियारि ओनसोलावसो सोलियो मानोना दाबो दङ बेफोरखौ आं नुनो थाङोबा दानिया मानसिफोरा माने आगोलनिख्रुइ दा दा माने जानाय लोंनायखौ बारा माने जेबो सानला गामियारि ओनसोलनिफोरा आगोल खिन्थु रां रुफानि इसे आंखालखाय इसे माने जानाय लोंनायफोरखौ एसे माबा बारा माबा खालामामोन आरो बुरजाखौो थेवबो दोङोमोन बे आदब खायदाया आगोलनिफ्रायनो दोङो खिन्थु दाबो आं जोबना जोबाखै होनना सानो आरो गामियारि ओनसोलाव बेफोरो लोगोसे फिथाइ सामथाइफोरनिथ' ओ जों थाङोोब्ला जों थाइजौ बारजुमनानैनो खाना लाबोनानै डायरेक्ट सुआलासिनो जानो हायो बिदि आरो माने ओ खिन्थु जोंनिया ओरैबायदि गामियारि ओनसोलाव हासार होयो। अर्गेनिकखौ आं नुनो मोनो आरो न'खर न'खर गायना लायो दम दमखल खाथि खाथियावनो हबा फालौ नङा होमबा? जों बबेबा भिन्दि बेनिा मैथा सिख्ला एबा मैथा बिदि बायदि बायदि खुमब्रा दाथ' खुमब्रा ओंखारदों खुमब्रााजालि फुङावनो हमना ला नोङो फुङाव बोथिसे बथ नै खाना लाबोना एवना जाखायनो हायो बिदि आरो। आरो दैबानाफोरखौथ' बुंनो थाङोबा दानियाथ' आगोलथ' गामियारि ओनसोलावसो नुयो खिनथु गामियारि ओनसोलाव नुनो खिन्थु दा दैबानाफोरा एसे खमायबाय मानोना गामियारि ओनसोलावबो फिसा फिनला नाला नाला बानायना होबाय। बे नालानि गेजेरजों दैया बरियाानो द्रप जानानै द्रप एबा नोङो सुइस गेट होननाय जायो बेखौ बेफोरजों बेफोरजों ओंखारलांनानै बरिया साफानो ओंखारलांबाय आरो। माने आरो दैफोरखौबो बारा गाज्रि नुनो मोना।
औ
खिन्थु गामियाव दैफोरखौबो सरासनस्रायै खायफाया दंखलनिफ्रायनो दाबो लोंनो हायो दंखलनिफ्रायनो दडायरेक्ट सिरियालासिनो बिदिनो आरो ओ बाखिथ' नोंथाङाबो बुंनो लागाखौ बुंबाय आंबो हानायखिनिखौ बुंबाय बिनि गेजेरावनो एसे गोरोन्थि मोनदोंबा नोंथाङा बुंफुरना होगोन होनना सानो। नाथाय समाबोथ' जाबाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां दोनसै
गासै समाबो जाबोगासिनो ओमफफ्राय दा आंहाबो एसे खामानि दंबावो न'आव बेखौ खामानिखौ आं मावनो सानदों। आसा खालामो नोंथांजों आं सम मोनोबा आरो रायजलायबावगोन होनना सानो नोंथां। नोंथाङा मा बुङो?
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा गुरुयैनो हमना ला गामिनि मोनसे सावगारि आंनि माबायाव मा होनो मेलेमाव सोना होबाय मानोना गामियारि होनब्ला औ गोबां मोनसे मोजां सावगारि मोनसे फैयो नङा होमब्ला नोंथाङा जोबोर मोजाङै आंनो बाखनायनानै नाथाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय।
नोंथां दे होमबा न'
औ औ दे होनबा दे
अ औ दे